औ नोंथांआ ना
औ खोनादो नोंथां।
अ नोंथाङा दायो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा ओरैनो दङ'ब्ला आ जोङो मोनसे आायदानि सायाव सावरायदिनि नङा होनबा औ ओ नोंथाङा एम्फौ फिसिनायनि बारै फंनैस बाथ्रा सोलायलांनो थाखाय नोंथांखौ खावलायग्रोनाय जाबाय।
औ औ। एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोबाथ' बियो जोंनि गोदोनि गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि मोनसे माने दोरोम होननानै हमना लानाय जानांगोन मानो ओनबा गोदोनिफ्रायनो जोङो एम आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानै माने जाबोनायखौ जिउ खुंबोनायखौबो नुनो मोननाय जादों जोंहा एम्फौखौ फिसिनो थाखाय सिगांगो सिखिरिनि गोनांथि फैयो। एम्फौखौ फिसिनो थाखाय सिखिरिखौ माने जोङो मोनसे जिफोरावहाय बाहोनानै दोननाय जायो।
औ
बेखौ माने सिखिरिखौ मानिफ्राय ओंखारो होननानै बुङोबा जोङो सिगांग्रो माने एम्फौ जे एम्फौ लायो बे एम्फौखौनो जोङो फिथोब थोबहोनानैहाय एम्फौखौ माने सिङाव लाथा खाहोनानै माने लाथा खानायनिफ्रायनो उनावहाय गोबाव सम दोननानै बे फिथोब सिंनिफ्रायनो सिखिरिखौहाय सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो आरो बिनिफ्राय बे सिखिरिखौनो जोङो बिदै दैहोफिननानैहाय दैहोखांनायनि उनाव बे बिदैखौनो जोङो मोनसे जायगायावहाय सानद्रिफोराव बा संग्रायफोरावहाय जि फोर होनानै माने बिदैखौ दोननाय जायो। बिदैखौ दोनखांनायनि उनाव बे बिदैनिफ्रायनो लासै लासै रंग'नानै माने एम्फौ फिसा फिसा ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा एम्फौआ जेब्ला गोरलै गोरलै ओंखारो अब्ला जोङो इन्दिनि जे बिजौआव गोरलै गोरलै बिलाइ खिलियो बे गोरलै गोरलै फिलायखौ सिगांनो जाहोगोनाय जायो मानो ओनोबा जोंना एम्फौआ जुदि गोरलैबा रायाबा हाथायाहाय गोरा जाया होननानै माने इन-इन्दिनि बिजौनिखौ गोरलैखौ जाहोग्रोनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो एम्फौआ जेब्ला लासै लासै देरबोयो देरबोखांनायनि उनावहाय जेब्ला एसे बिमानि महर हाङाव फैयो आखाइ बिमा होनो इदिखौ अब्ला जोङो माने इन्जि इन्दिनि जे एसे गोराहां बेफोरखौ माने होनो हानाय जायो। अब्ला जोङो बे समावहाय एम्फौखौहाय दान्दा खानानैहाय आलायनाय जायो बिलाइ होनानै बिलाइखौहाय एम्फौखौ अरथाब होनानै दान्दा खुन्था गायनानै दान्दायावहाय आलाय आलाय दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङोहाय बेखौ एम्फौखौहाय जों एसे बिमा जाथारोबा जोङो जुदि इन्दि बिलाइफोरखौहाय आथिखालाव बारा मोननो थाङाबा जोङोहाय दायो एम्फौखौ खारौ खान्दाय बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेफोरजोंखौबो जों मा लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला जोंहा एम्फौआहाय बिमा जायो अब्ला जोंहाय एम्फौ बिमा जानायखौ मोननाय होननानै बुङो मोनबा जेब्ला जोङो एम्फौखौहाय बासि बासि हमनानैहाय जोङो बेखौहाय फिथोब थोबनो थाखाय मोनसे जायगा बानायनाय जायो बेयाव जोंनोहाय खान्थाल बिलाइ खान्थाइ बिलाइफोरखौहाय खाथबनानै बा थालिरनि बिलाइ गोरान खौ खाथाबनानैहाय दोननाय जायो आरो बेयाव एम्फौखौहाय बाथाब होनाय जायो मासे मासेनो बाथाब होखांनायनि उनाव बिसोरो गावसोरनो माने लाथा खानानैहाय गावसोरनो दलर थानानै माने खुन्दुं बरननानै बिसोर फिथोब थोबनानै थायो आरो बेनि उनाव जों सानथामसो बा साननैसोनि उनावहाय जोङो बिसोरखौ खानाय जायो खानानैहाय संग्रायफोराव बा सानदांगाफोरावहाय खानानै लाखांनायनि उनाव जोङो बिसोरखौ दोननाय जायो साननैसो साननैसो राहोनो थाखाय बे फिथोबखौ गोरा जानो थाखाय दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो बेखौहाय एम्फौआ जेब्ला फिथोबनि फिथोब जायो अब्ला बेनि उनाव जुदि जिरजानाय जायो अब्ला जों बिसोरखौ जिरनाय जायो जिरनानैहाय जि खांनायनि उनाव जे एम्फौ ओंखारो बे एम्फौखौहाय जोङो एसे साननै सान सोरबा सोरबा सानसेसो मोदोम जाथों होननानै नै दोननाय जायो बिनि उनाव जों बेखौ जानाय जायो। आरो बिनि उनावहाय जानानै जुदि सोरबा सोरबा माने फाननाय जायो।
फाननानैबो रां खामायनायखौ नुनो मोननाय जायो आथिखालाव आरो जोंहा जे खिनि एम्फौ फिथोब बेखौहाय माने जोङोहाय खुन्दुं लुनाय बा मा होनो इन्दि खुन्दुं बरननाय जायो जि दानायावहाय बाहायनो थाखाय बेखौहाय थावख्रिजोंहाय लुनानै लानाय जायो गोदोनि आबै आबौमोनहासो बांसिन बिदि खुन्दुं लुनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आथिखालावथ' जोङो नुफेरनोबो मोननाय जायाखै बांसिनानो इन्दिनि जि बेफोरखौल'सो खोनानो मोननायखौ जादों आरो नोंथाङा बिनि बागैनो माबाफोर एम्फौ फिसिनायावहाय मारै फिसिबावो मिन्थिबावो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा‌?
औ हागोन। ओ बिदिब्ला नोंथाङाथ' गावनि बिबुंथिजोंनो जोबोद मोजाङै सावरायलांबाय बा फोरमायलांबाय नङा होनब्ला? ओ‌ बे जोङो एम्फौखौ माबोरै फिदों फिनांगौ एम्फौआ मा जायो बिनि बारै जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय नों थाङा ओ आंबो आंनि ओ मोनदांथिजों बा रोंगौथिजों एसेबाबो फोरमायलांदिनि ओ जोङो एम्फौ होननानै बुङोब्ला जोङो एम्फौखौ मोनग्रोनो थाखाय जोङो ओ सिखिरि नांगोन नङा होनब्ला?
औ
ओ बे सिखिरिखौहाय जोङो ओ जो आरो जोला मानैखौबो जमा दोननानै जोङो बहाबा ओ जिफोराव बा बहाबा गोदोनि दिनावथ' थुरिनि हास बेफोरबायदियाव दोनोमोन नङा होनब्ला? ओ बिब्दिनो बे रावहायो बाहोनानै जोङो बिदै दैहोनाय जायोमोन आरोखि। नङा होनब्ला? ओ बिनिफ्राय जोङो बिदै दैहोनानै ओ बेखौहायो जेब्ला बिदै दैखाङो अब्ला ओ बिदैखौहाय जोङो लेखा बिलाइयाव दोनग्रोनाय जायो जाहाथे बे बिदैनिफ्राय ओ एम्फौ गोरलै ओंखारदों होननानै नङा होनब्ला? ओ बिनिफ्राय जोङो जेब्ला एम्फौनि महरा गोरलै गोरलै ओंखारो ओ बिनि बिदैयाथ' फिसा फिसायैनो जोबोद बुरजा जायो नङा होनब्ला। ओ बेनिखायनो बे गोरलै गोरलै बिदैनिफ्रायनो मासे मासे एम्फौ ओंखारनाय जायो आरोखि फिसा फिसानो।
बेनिफ्राय जोङो बे एम्फौ गोरलैनो जोङो इन्दि बिफां होननायखौ बियो जायो नङा होन ल्बा बेनिफ्राय जोङो इन्दि बिफांनि जाया बिजौसिन गोरलैसिन बिनि बेखौहाय जोङो खानानै बा खेबस'नानै जोङो बे गोरलै एम्फौनो होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय ओ जोङो जेब्ला एसे फुरहांङो बिनि थाखाय बिलाइखौबो एसे गिदिरहां जानायखौहाय होयो। बिदिनो होयै होयै जोङो होनानै ओ जेब्ला गिदिरथारसिम जायो जानाय जायो अब्ला जोङो बिलाइ गोराखौ होनायखौ नुनो मोनो। नङा होनब्ला? जोङो इन्दि बिलाइखौथ' फ्रायानो नागिरनानै दानि जुगाव मोन जोबला नालाय बेनिखायनो जोङो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिब्ला जोङो खारं बिलाइ होयो आरो गाम्बारि बिलाइ होयो। बेफोरबायदिखौ होनो होनायखौ नुनो मोनो होननानै नोंथाङाबो बुंबोखादों। नङा होनब्ला?
औ औ।
बिबदिनो जोङो इन्दि बिलाइ गैयाब्ला बा मोनब्र'बाबा जोङो बेफोर बिलाइखौ एम्फौनो आदार होनो हायो आरोखि‌। ओ बिनि ओमफ्राय जोङो जेब्ला एम्फौआ गिदिर जानानै मोननाय सम जायो बेखौहायो जोङो बे एम्फौ मोननाय खौहाय जोङो ओ ओ माबोरै मोननायखौ सिनायो बे बेखौहायो जोङो गोमो नुबोला जेब्ला ओ बिनि उदैयावहाय जेबो मोनसे गोसोम बुस्थु थाया बा खि बुस्थु थाया बेखौहाय जों सिनायनो मोनो होननानै बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरोखि ओ बिनिफ्राय जोङो खोमायावबो लानानै आखाइजोंहायो सोमावनानै खोनासंनानै नायो आरोखि ना मोनदोंना मोनाखै एम्फौआ ओ बेनिफ्राय जोङो मोनदोंब्ला थालिर बिलाइ बा मोखना बिलाइ बा खान्थाल बिलाइ बेफोरावहाय जोङो बे एम्फौखौहायो फिथोब थोबनो थाखाय जोङो दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बे एम्फौखौहायो ओ फिथोब थोबखांनायनि उनावहाय जोङो बोखानानै सानसे बा साननै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो होननानै नोंथाङा दहायनो फोरमायदों नङा होनब्ला
औ औ।
जाहाथे मोदोम जाथों होननानै बिनि उननिफ्राय जोङो जिरनानै बेखौहायो ओ जानो जानो हासिगोन आरोखि एवनानै। बा जोङो फाननानैबो रां खामायो होननानै नोंथाङानो दहायनो फोरमायलांबाय। ओ जोङो नंगौ एम्फौनिफ्राय गोबाङानो रां मोननो हायो जोङो। ओ एम्फौ फिथोबनिफ्रायबो आरो एम्फौखौ फाननानैबो जोङो गोबां रांखौ खामायनो हायो जोङो एम्फौ होननानै बुङोब्ला एम्फौनि दामा जोबोद गोबाङानो आरोखि आरो फिथोबनि दामाबो गोबाङानो होननानै बुंजायो जों सेरसेयाव बेनिखायनो जोङो फिनो हायोब्ला गोबां रां खामायनो हायो बेजोंबो बेबायदिनो जोङो एम्फौखौहायो जेब्ला मोननानै फिथोब थोबो अब्ला जिरनानै बेखौ फाननाय जायो बा जोङो एवनानैबो जायो जानो हायो आरो ओंख्रिफोरावबो होलानानै जालाबायनो हाजोबनाय जाबाय आरोखि
औ औ
बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबायमोन आरो
औ औ दे बिदिबा नोंथां
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय औ